आं मोनसे आयदानि सायाव रायलायनो सानदों
अ नंगौामा जेनेबा मा आयदानि सायाव नोंथाङा रायलायनो सानदों
आङो बुंनो सानदोंखि जोंनि ओ दानि जुगाव इन्टारनेटआ माबायदियै सोलिगासिनो दङ माबायदिजों जोङो खारगासिनो दङ बेखौ बुंनो सानदों आङो
अ नंगौ नामा नोंथां दे होमबा नोंथाङा फोरमायलांबानो जाबाय जेनेबा आं माखासे मोनथि थ' नोंथाङा फोरमायनायनि गेजेरजों मोनथि लायगोन नालाय बेनिखायनो
औ दे नोंथाङा आं फोरमायलां इन्टारनेटनो जाहैबाय मा जोंनि मोनसे जिउआव फोनांजाब राहा फोनांजाब राहा होननानै बुंनो हायो जोङो मोनसे इन्टारनेटनो जाहैबाय जोंनि जिउआवहाय मा ओ मानसिफोरनि जाय खामानिफोरखौ मावनो हायाखैमोन गोदो समावहाय गोबाव गोबाव नांगौमोन बे खौ जोङो थाब थाबैनो खामानिखौ मावनो हानाय बेफोरबायदि खालामनायनि बिजों होननानै जोङो मोनसे बुंनो हायो इन्टारनेटआनो जाहैबाय मा इन्टारनेटआ गाव हारसिंल' जाया बे इन्टारनेटखौ जोङो माखासे ओ इन्टारनेटखौ बाहायनो थाखाय जोङो ओ माखासे दिभाइसफोर नांगौ बे डिभाइसनि गेजेरजोंसो जोङो बे इन्टारनेटखौ ओ सरजाप फानानै जोङो बेनि गेजेरजों जों माखासे मावनांगौ खामानिखौ जोङो मावलांनो बा ओ बेखौ दिखांलांनो हायो दा जोङो बुंनो हायो दि ओ इन्टारनेटखौ जोङो कम्पिउटार आरो मबाइलफोराव बाहायनानै जोङो बेफोरखौ बाहायनो हायो माखासे ओ कम्पिउटार आरो मबाइल बेफोराव जोङो नांगौ बिबांनि इन्टारनेट मोनोबा जोङो गासिबो खामानिखौनो जोङो खम समनि गेजेरावनो मावनो हायो बेफोरखौ जोङो मोननो हायो दा बुंनो थाङोब्ला जोङो गोदोनि समावहाय माबायदि जायोमोन ओ ओ माखासे मा ओ सिटिक बा स्टिक हरनाय बा लाइजाम हरनाय बेफोरबादिखौ जोङो गोबाव समनि गेजेराव सो मोननो हायोमोन गोजान गोजान जायगायाव थानांगौबा जों मास मोनसेबा ओ दान मोनसे दान मोननै बा ओ सप्ता मोनसे गाहाम लोमोन नाथाय दानि दिनावहाय मा इन्टारनेटनि गेजेरजोंबो जों मबाइलनि गेजेरजों जों इमाइलनि गेजेरजों जोङो थाबैनो बेखौ मोनसे ओ थुनांगौल' इन्टारनेटआ जुदि जोंना स्पिड बा बेखौ जोङो मोनसे क्लिक थुनांगौआनो बेवहाय जोङो ओ एक सेकेण्ड बा दुइ सेकेणडनि गेजेरावनो जोङो बे ओ नोंनि जा बुंनांगौ खोथा बा माखासे इनफरमेसन हरनांगौ बे खोथाफोरखौ जोङो मोनहैजोबनो हायो आरो इन्टारनेटनि गेजेरजों दा बुंनो थाङोब्ला जोङो बेयो इन्टारनेटानो जाहैबाय मा जोंनि ओ सुबुंनि जिउआवहाय मा जेसेबां स्पिड खालामखो बा माखासे खा खामानिफोरखौहाय जेसिबांदि ओ खम समनि गेजेरावनो जोंङो खालामनो हागौ बेखौ जोंङो मोननो हाबाय दा इन्टारनेटआ मा जोंङो इन्टारनेटनि गेजेरजों खालि बे ओ लाइजाम हरनाय बा माबा मोनसे बेफोरखौ बेल' नंङा खि जोंङो ओ माबा माबा मोनसे इनफरमेसन हरलाय बेल' नंङा जों मबाइल बा माबा कम्पिउटारनि गेजेरजों माखा खालामनो हागोन जोंङो इन्टारनेटनि गेजेरजों जोंङो माखासे भिडिअफोर जाय ख'ना ख'नला ओ बा बुहुमनि गेजेराव‌ जिसिबां खुना जायगा दंङो बेफोरनि गेजेराव जों मा मा जाथाय जायो मा मा जाथा हाथाय जाया जों बेखौ जेबो न' सिंआव थानानै मोनबाय थानो हाया नाथाय बे मबाइल बा कम्पिउटारनि गेजेरजों इन्टारनेटखौ बाहायनानै जोंङो मा जादों मा जायाखै बेनि गेजेरजों जोङो ओ गोबाव समनिबाबो बा ओ जानांगौ समबाबो बा जाफुबाय थानाय समबाबो बेखौ जों मोननो हायो दा जोंङो भिडिअ' कलनि गेजेरजों जों गोजान गोजानाव थाहैनाय गावनि बिमा बिफाफोरादि बेफोरखौ गारनानै थायैनांगौ जायो बिमा बिफाफोरा गामि ग'फायाव थानानैब्लाबो नाथाय नाथाय दानि दिनावहाय गामिनि ग'फायावबाबो जोंङो मबाइलफोरखौ बायनो हायो ओ नेटफोरखौ इन्टारनेटफोरखौ बाहायनानै जोंङो ओ सोलिनो हायो बिनि गेजेरजों जोंङो माखासे गावनि फिसा फिसौफोरा गोजान गोजानाव थांनानै बा माबा मोनसे ओ‌ अपरसुनिटि मोननानै ओ गोजान गोजानाव साख्रि मावहैयोब्ला बा बेफोरनि गेजेरजों जोंङो ओ थाब थाब लोगो मोनलायाब्ला बेफोरनि ओ इन्टारनेटनि गेजेरजोंनो मा खालामनो हायो जोंङो भिडिअ कलिं खालामनायनि गेजेरजों जोंङो ओ जेबादि न'आव दंङो बेफोरबायदि मोखसे मोखां राय्लायनायखौ जोंङो ओ हायो आरो भिडिअ कलनि गेजेरजों इन्टारनेटनि गेजेरजों जोंङो मा बाहायनो हायो ओ‌ इन्सटाग्राम बा फेसबुक बा उम वाट्सेप बेफोरनि गेजेरजों जोंङो भिडिअ' कल हरनानै जोंङो मोखांजों मोखां जोंङो बेफोरखौ जोंङो फिस टु फिस रायजलायनो हायो बा मोखांजों मोखां रायजलायनो हायो आरो दानि दिनावहाय माने गोजान गोजान थांनांगौ बा गारि मथर गाखोनानै बा माबा मोनसे बिजोंआव माबा मोनसे हान्थाामेलानि राहाजों थांनानैबो जोंङो इसिबां गोजानाव थांनानै बेखौ लोगो हमहैनानैसो जों बिनि मोखांखौ नुहैगोन बेफोरबायदि नंङा खि नाथाय इन्टारनेटानो मा खालामखो जोंङो मोनसे फन हरोबानो जोंङो बेखौहाय लानो हायो आरो बिनि अनगायैबो जों मा खालामनो हायो माखासे एपफोर दंङो इउटुब बा फेसबुक बेफोरबायदि बिजोंनि गेजेरजों जों मा खालामनो हाखोन माखासे सोलोंथाइनि राहाफोरखौबो जोंङो इजि मोननो हाबाय माखासे सुबुंफोरा मामोन गोदोनि समावहाय मा जायोमोन स्कुल बा कलेजफोराव थांनानैल' जोंङो फोरोंगिरिनि गेजेरजों जोंङो माखासे खोथा फोरखौ बा लेखा लेखा बिलाइफोरनि गेजेरजोंहाय जोंङो बेखौ मोननो हायोमोन आरो नाथाय जोंङो दानि दिनाव मा मोननो हाखो जोंङो बेफोरखौ इउटुब बा माखासे भिडिअफोरनि गेजेरजोंबो जोङो मा खालामनो हायो बै फोरोंगिरिफोरा इउटुबफोराव भिडिय' खालामनानै केमेराफोरजों भिडिय' खालाम जा बेसेबां सोलोंनांगौ बा गावसिनि रोंगौथिखौ दङो बेफोरखौ भिडिअ' खालामनानै जोङो बै इन्टारनेटनि गेजेरजों बा नेटनि गेजेरजों बेखौ आपलड खालामनानै बे आपलड खालामनायखौ जोङो गासिबो पाब्लिकेलि आपलड खालामनो हायोबा बेखौ जोंङो साफा साफा सार्च खालामनानै मोनसे गुगोलनि वेबसाइट माबा मोनसे बिदियाव थांनानै जोङो नाम थुनारबा बे भिडिअ'नि माबाखौ सार्च खालामनायनि लाबानो जोङो बै सोलोंथाइनि गेजेरजों सोलोंथाइनि जा जेसेबां भिडिअ' इनफरमेसन होदोंमोन बेखौ जोङो सोलोंथाइखौ लानो हायो थारमाने बे इन्टारनेटानो जाहैबाय मा खम समनि बेसेनावनो जोङो मोननो हायो जाहाथे जोङो गोजानाव थांनानै बा गोजानाव थांनांगौबा मा जायो जोङो हान्था मेलानि माखासे खोथा थायो आरो समखौबो जोङो मा खालामनांगौ जायो थांनांगौ बिनि गेजेरजों गारि गाखोनांगौ आरो बेसेबां गोजानाव थांनांगौ बिनि गेजेरजों जों सोर सोर सुबुंफोरनि गेजेरजों बेखौ जुगाजग खालामनांगोन आरो बिनि गेजेरजों जोङो बे बैयाव क्लास रुम बा माखासे थाखो खथायाव जिरायनानैबो जोङो बै फोरोंगिरिनिफ्राय जो बे इनफरमेसनखौ लागोन नाथाय बे इनफरमेसनाबो नंगौना नङा बेफोरखौबो जोङो माखासे जेसेबांखि नंगौ थार नंगौ थार नङा बेफोरखौबो जोङो मा खालामनो हायो बै इन्टारनेटनि गेजेरजों रोखा खालामनानैबो लानो हायो नाथाय जों बे बे थांनाय बैफोर सम जेसेबां थांदों आरो बे थांनानै जोङो बै जायगायाव थाखो खथायाव थांनानै सोलोंनाय बेफोरबायदि गासिखौबो नोजोरखौ नायनानै माने जोङो सानैनि गेजेराव बै भिडिय'फोरखौ नायोबा जोङो बै थांनाय आरो बैफोर समफोरखौ गारनानै बे बे समफोरखौनो लानानै मा खालामनो हायो जोङो न'आव थानानैबाबो बैफोर भिडिअनि गेजेरजोंनो बेफोरखौ जोङो सोलोंनो हायो आरो आंनि जा माखासे इन्टारनेटनि बुंनाय बेफोरो बा नोंनो सावरायनानै होनाय बेफोरो आं जा मिथिदोंमोन बेखौ आं नोंथांनो खोनथा होनाय जाबाय दा नों माबाफोर आयदानि सायाव बुंनो सानदोंमोन नामा
औ औ औ नोंथाङा जेनेबा नोंथाङा दानि जुगाव एबा गोनोखोआरि मुगायाव इन्टारनेटनि नि बे इन्टारनेटनि गेजेरजों जों मा मा खालामनानै लानो हाखो एबा माबोरै जोङो माबोरै जौगालांखो बेनि सोमोनदै नोंथाङा फोरमायनानै होबाय जेनेबा आं मिथिनो मोनबाय नोंथांनि बुंनायखौ जे आं नोंथां बुंगोन जे नोंथाङा जेनेबा इन्टारनेटनि सोमोन्दै बुंबाय बिनि आङो जेनेबा ओरै गोदोनि गोदोनि बे ओंखाम जेनेबा गोदोनि समाव जोङो माबायदि थांनानै थायोमोन बेनि सोमोन्दै बुं बुंलांनो सानो जेनेबा इन्टारनेट गैयिनि समाव समाव एबा मबाइल फन गैयिनि समाव माबायदि जोंनि गोदोनि सुबुङा थांनानै थाबोदों बि सोमोनदै बुं फोरमायनो सानदों आं नोंथां जेनेबा जोङो गोदोहाय माबायदि जायोमोन होननानै बुङोब्ला जोङो गोदोनि दिना जोङो मो मोजां एबा गोजोन सुखि होननानै जों मिथिनाय जायोमोन आरोना गोदो मोनहा हालो दैलोयै रोमो रुजु रोमो रुजु रुमैयै संसार जाबोदों बेखौ जोङो नुहुरदों आरो एबा गोदोनि आबै आबै मोननिफ्राय जों खुगा खुगासो खोनाबोनो मोनदों आरोना बैफोरबायदि जोङो जोंनि जोंनो फोरमायना होनायनि गेजेरजों जोङो मोन्थिनो मोनदों जेरै गोदोहाय जों ओ मा होननानै बुंनांगोन बे जेनेबा गोदोहाय जेरै इन्टारनेट गैयामोन एबा माबा मबाइल फन गैयामोन आरोना जाय बै समाव बिसोर मा जायोमोन सुबुंजों सुबुं मा होनो खाथि सोमोन्दो आरोना जोङो माबा मोनसे जोङो खामानि दामानि एबा माबा मोनसे खौरां हय हैनाय बेफोरबायदि बेयाव जों मा खालामो जोङो मानसियानो थांनानै जोङो खौरां हैनाय एबा लेंहैनाय माबा मोनसे खामानि मावनो एबा माबा मोनसे ओ हाबा मावनोबो फोर बैफोरनि सोमोन्दै थांनानै मा खालामोमोन ओ खोन्थाहैयोमोन आरो ना। आरो गोदोनि समावथ' जों मिथिखायो गोदोनि समाव जे बा बेफोरबायदि जोङो बांद्राय फैसा थाखाजों जेनेबा जेबो जेनेबा सोमोन्दो गैयामोन जाय जोङो ओ सुबुंजों सुबुं हेफाजाब होलायनाय जेरै मोनसे दरसे गामियाव जों थायोब्ला बे गामिनि गासैबो सुबुङानो मा जायोमोन हेफाजाब होलायोमोन आरो ना जेरै आंनि न'खराव दिनै दिनै हालेवबाय गाबोन नोंनि न'खराव जों हालेवैसै एबा उम उम आं गाबोन नोंनियाव आलि खैनोसै एबा नोङो आंनियाव आलि खोफैदो बेफोरबायदि ज' ज'यैनो जोङो गोदोनि समाव मावलायोमोन आरोना हालोद दैलोयै। समखौ हगार हरदोंमोन एबा गोजोन सुखैयै रायजो जादोंमोन। एबा बेयो मा होनो गोदोहाय सावरि सावरिखौ जों बांसिनै जानायखौ जों नुनो मोनो। आरो ना जेरै गोदोनि सु समाव बुहुत मोजांमोन मानो होननानै बुङोब्ला गोदोहाय ओ जोङो ज' ज'यै जों मोखांजों मोखां रायज्लायनाय होनलायनाय बेफोरबायदियाव दंमोन खिन्थु दानि जुगाव जेनेबा जोङो इन्टारनेटनि फैनायनि जोहै जोङो बेफोरबायदिखौ जों नुनो मोनला आरोना गावबा गाव ओ मबाइल लाबाय फन लाबाय न' सिङाव थाबाय एबा माबा मोनसे ओ भिडिअ नायबाय बा माबा मोनसे खालामबाय बेफोरबायदियैनो लासै लासै जोंनि सुबुं सुबुंजों सुबुं सोमोन्दो लाखिनाया गोजान गोदान जानानै फैदों आरोना नोंथां आरो गोदोनि समाव माने बिफां साहायाव ज' जिरायनानै मोजां मोजां गाज्रि रायज्लायनाय माबा मोनसे माबा मोनसे गियान होनाय एबा गियान सोनानै होनाय संसार जानायनि सोमोन्दै एबा सोरनिबा माबा रोङिखौ बिनो फोरोंनाय बेफोरबायदिमोन आरोना गोदोनि समाव जेनेबा जोङो बिफां सायाव जिरायलायनाय आरो आं बुंनो थांगोन जेनेबा उन्दै उन्दै बे उन्दै उन्दै गथ'साफोरा मा जायोमोननो गोदोनि समाव जेनेबा आ जयै ज' ज'यै मार्बल गेलेनाय खै गेलेनाय आमाय जुमाय गेलेनाय ग गर गेलेनाय खिखर गेलेनाय बा दारिया फान्था गेलेनाय बैफोरबायाददि खेलाफोरखौ बिसोरो मा होनो गोदोनि सुबुं एब बा गोदोनि गथ' गथ'फ्रा गेलेबोजोबनो हमदोंमोन आरोना दा जेनेबा गोदोहाय बिसोरो गेले गेलेबोदोंमोन दा खिन्थु बिसोरो गेलेनायखौ नुनो मोनला आर ना बिसोरो माने गावबा गाव मबाइल फननि गेजेरजों बिसोरो ओ मबाइलनि भिडिय' गेम्स गेलेबाय जेरै जोङो पाबजि होनो फ्रि फायार होन आरो बिदिनो माखासे गोबां गेमफोर दं आरो ना बेफोरो माने मबाइलजों मा खालामखो बिसोरो भिडिय' गेमफोरसो गेलेनो मोनबाय मानो होननानै बुङोबा बिसोरो आखाइनि हाबा एबा देहानि खारनाय एबा देहानि माखासे फरस्रम बेफोरखौ बिसोरो मोनथिनो मोनला आरोना न' सिं सिङाव थाबाय मबाइल लाबाय इन्टारनेट बाहायबाय बैफोरबायदियैनो बिसोरो गावसिनि समफोरखौ थाङोबाय बैफोरबायदिनि जाहोनाव माखासे जोंनिखि जोंनि उम मा होनो
बेमार आजारा बांसिनै साफिननायखौ जोङो नुनो मोनदों आरोना जेरै जोङो ओ मोदोम देरलाबायनाय जों मोदोम देरोबा जोङो ससे स ससेबो जोङो लामा हान्थिनो हाला आरो सानदुंआव ओंखारनो हाला बेैफोरबायदि आरो माखासे जोंनि ग जेरावनो बिदिनो गोबां बेमारफोर दं आरो ना बेफोरखौ जोङो नुनो मोनदों आरो गोदोनि समानो मोजां मोन होननानै आं सानगोन आरोना खिन्थु गोदोहाय मो बे जेनेबा गोजानजों गोजान जोङो हान्था मेलायाव थांनो खस्थ' जायोमोन बे नंगौ थिग खिन्थु जेनेबा जों खौरां हैलायनायाव जोङो न'खर बा जोंनि न'खरासो सोरबा सासेनो खौरां होयोबा जोङो गावनो थांनानै जेनेबा फोरमायहैनाय बा खौरां हैैनाय बेफोरबायदिया थायोमोन आरोना आरो गोदोनि समाव आलासि जालायनाय जालायनाय हुदाया बांसि मोन खिन्थु दानि जुगाव बेखौ नुला आरोना नोंथां जेरै जोङो मोनसे खामानि खामानिखौ जोङो मबाइल फननि गेजेरजों जोङो हरनाय हरबाय आरो लोगो लोगो उनफैफिननाय बैबायदियाव मा जानानै फैदों होनबा जोङो जोंनि जाथि बाहाय बाहाय गि एबा बिदा फंबायनायनिनि सोमोन्दोआ लासै लासैनो गोजान जालांनो हमदों आरो ना जेनेबा जोङो गामियाव थायोब्ला एबा जोङो आलासि जालायोब्ला जोङो मोनथि नो मोनोमोन जे बिनि न'खराव मा मा दखु जारला सोमजिदों एबा माखासे मोजां जादों ना गाज्रि जादों ना ओ माबायदियै थांनानै थाबोदों बैफोरनि खौ माखासे जोङो रायजलायनायनि गेजेरजोंसो मोन्थिनो मोनोमोन आरो ना ओंखायनो बेनिखायनो आङो गोदोनि समनो मोजां मोन होननानै आं सानगोन आरोना आरो मोनथिनोबो मोनदों आरो ना गोदोहाय निजोममोन मोजांमोन नांगौ समावनो जोङो गावबाागाव हेफाजाब होलायोमोन बैफोरबायदिनो जिउ खुंलांदों होननानै आङो मोनथिनो मोनदों आरोना आबै आबैनिफ्राय खुगानिफ्राय एबा जोंनि आइ आफानिफ्राय जोङो मोनथिनो मोनदों आं बेखौनो बुंनाया बेनोसै नोंथां नोंथाङाथ' एसेबाबो मोनथिना गोजोननाय मोनबायना नोंथां
गोजोननाय मोनबाय नोंथां नोंनि बुंनायफोराबो नंगौ